औ खु
ओ नोंथांजों उम जोंनि बर'नि जोंनि बर'नि ओ फोरबो बैसागु फोरबो बेनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै फन खालामहरनाय जादों
औ औ नोंथां रायलाय जागोन
दा बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि ओ बयनिख्रुइबो रंजाथाव थाव औ फोरबो नङा होमबा गासै फोरबोनि गेजेरावनो जों बैसागु बोथोराव बांसिनै ओ रंजायो मोसायो बयबो बोराइ बेन्थ' औ बोसोरनि आ गिबि सान हिसाबै जोङो रंजायो दा आङो नों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो ओ जे बैसागुआथ' जेनेबा मोननै मोननै बाहागोआव जोङो बोखावदों मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु दा बे बेला बेलाव ओ मोसौ बैसागुखौ माबादि खुंफुंलांनाय जायो आङो नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो लुबैयो
औ नंगौ नंगौ ओ दा मोसौ बैसागोनि बेलायाव बा मोसौ बैसागो फालिनाय सानखालि जोङो गिबियावनो ओ फुङाव सिखारना फुङाव सिखारनानै जोङो ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो दैमा नङाबा दंग' बा जोङो फुख्रियाव लांनाय जायो दा बे थुखैनाय बेलायावनो जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै बा थुखैनायनि उनाव जोङो बेखौ फुजा होनो थाखाय ओ जोंहा माखासे ओ जाग्रा मैगं जायखौ ओ जाग्रा मैगंब्लाबो जोंहा फुजा होनायाव बाहायनाय जायो आरो ओ जेरैहाय फान्थाव औ आरो जोंहा लाव आरो बिथिंजाय ओ जोङो दिग्लि लि थि आरो थाराय औ बे खिनि ओ जोङो बुथुमनानै लानाय जायो आरो बेखौ जोङो ओ मोसौनो गानहोनो थाखाय माला सु नानै लानाय जायो दा बेखौ जोङो ओ फुजा होख होखांनानै मोसौनि गोदोनायाव गानहोनाय जायो दा बेनि उनावहाय जोंहा माखासे हांगार ओ हांगारफोर बुथुमनानै दा बे हांगारखौ थावजों गलायखांनायनि उनावहाय जोङो थारायनि दंफांनि मोनथाम थुख्रा लानानै बेखौ बै हांगाराव औ हांगाराव थुफबनानै बे मोसौनि बिगुराव गाब गाहोनाय जायो दा बेनि उनाव जोङो बै सानखालि मोसौखौ ओ लावथिजों बुनाय बुनो मोननाय जाया आरो लावथिंखौ जों बुनो मोना होननानै गोदोनिफ्रायनो फोथायबोबाय थादों ओ जोङो बै सानखालि बे मोसौखौ ओ दिग्लि लिथि बिलाइजोंसो बुनाय जायो ओ बेनि उनाव जोंहा
बेनि बे बेखौ जे मोसौखौ जे बे सानखालि ओ बेजों बुयो लावथिजों बुवा बिनि आन्दोआव माबाफोर दङ नामा खोन्थानो हागोन ना? मानि थाखाय बेजों बुवा आरो मानि थाखाय बै बेजों बुनाय जायो
औ नंगौ दा जोंहा ओ सिगां समनिफ्रायनो बे खान्थिखौ फालिबोनाय जादों मानो होनब्ला जोंहा बै सानखालि ला लावथिजों बुनो बुवालासे जोङो दिग्लिथि बिलाइजोंसो बुनाय जायो। ओ बेनि आन्दोआव गोबां बाथ्रा मिथियाब्लाबो आं जाखिनि मिथिगौ बेखौ नोंथांजों फोरमायनो सानदों।
औ नोंथां फोरमायजागोन।
ओ माखासे बा बै सानखालिनि अनगायै गुबुन सानफोराव जोङो लावथिजों मोसौखौ बुनाय जायो आरो जोंहा ओ बै जायफोर सानखालि जों लावथिजों बुयोना बै सानखालि ओ माखासे बिसोरनि मोदोमाव रेगा बा दागो ओ फोनांनाय जायो जों लावथिजों बुनाय समाव आ आरो जोंहा बै सानखालि जिहेथु जों मोसौनि सान हिसाबै फालिनाय जायो। जोंहा मोसौखौ उदां महराव हगारनो नागिरो। बा जों मो मोसौ खौ बै सानखालि गावनि रंजाथाव बा जोंनि रंजाथावजों सोमोन्दो थानानै बा सोमोन्दो लाखिनानै बै सानखालि मोसौखौ उदां महर होनाय जायो। दा बेनिखायनो बै सानखालि जेन मोसौआबो जेबो आहाद जाया बैफोरखौ लानानै बा मोसौ मोसौजों लोगोसे जों साफ्रोमबो सु सुबुङानो जे मोनसे उदां महर बा गोलाव सम थाव थावरिनानै थानो हायो बैफोरखौ ओ साननानै बे मोसौखौ दिग लावथिनि अनगायै जोङो दिग्लि लि दिबिल बिलाइजों बुनाय जायो आरो माखासे ओ जोंहा सिगां समाव बा जाखिनि बेमार आजार जानाय बैफोरखौ जेन जों खारहोनो थाखाय दिग्लि लिथिजों बुनाय जायो होननानै फोथायनायखौ नुदों आङो
दा आ बेखि खिनिया सोरबा मोसौै बैस बैसागोनि ओ मोसौ बैगासोनि सोमोन्दै ओ दा आङो जोंहाथ' जेनेबा मोसौ बैसागु जों मोसौखौ हगारनानै हर खांनानै एबार थुखैनानै बेखौ फोथाराव हगार हर ओ जोङो बै खुंखा जानाय नेयम दंना बे खालि खुंखा जोङो जायो औ बेखालि जायो जोङो मोसौखौ बिदिनो थुखैखांनायनि उनाव ओ खुंखाजों जानो थाखाय बायदिसिना मैगंफोरखौ खनथुमनाय जायो जे दै ओ ओ खार' खान्दाय बिजौ आरो थुन ओ खुनथाय बेेब फोर आरो दाव फेन्दा अन्थाइ बाजाब सिंग्रि थाइजौ फिथ फिथाइ बे गोरलै बे खानथाल ओ खान खान्थाल फिथाइ आबा एबा मा होनगोन बेखौ उसुमै मानिमुनि गि गिदिर फिसा बेफोर मैगंफोरखौ गोखा गोखै जिखिना मैगं दङ जोङो बेखौ खुनथुमनानै ओ बासिनानै जोङो संनानै बेदरजों जायो आरोना
औ नांगौ जायो
दा बेखौ जानायनि ओ आन्दोआव मा दङ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ ओ जाखिनि आंनि मोन्दांथि आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों दा जोंहा बै सान खालि गोखा गोखै जानाय जायो जेरावहाय जोङो जौसे से था बिदनि मैगंफोर बुथुमनाय जायो
नंगौ नोंथां
औ बै जानायनि जोंहा गुबै जाहोनानो जाबाय जों जोंनि देहायाव माखासे बेमार आजार थायो नङा होनब्ला दा बैफोर बेमार आजार खौ जोङो गाहोनो बा जोंनि बे जोंनि देहायावहाय ओ जाहाथे जेबो बेमार आजार जाया बेनि थाखाय जों बेखौ फोथायनानै बै जौसे ज से बिदनि मैगंखौ जों बुथुमनानै बै सानखालि जानाय जायो
औ नंगौ नोंथां ओ बेनि थां अनगायैबो जोङो जाखांनायनि उनाव अखानायैनिफ्राय जोंनिया मानसि बै बैसागुआ जागाय जेनो आ दा नोंथांमोननि बै नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबादियै बे मानसि बैसागुखौ माबायदि खुंफुंलाङो बा माबादि फालिलाङो बेखौ एसे फोरमायना होना हो
औ नंगौ हागोन नोंथां हागोन दा जाखिनि आं गोसोङैब्लाबो नोंथांसिम फोरमायनो सानदों दा जोंहा मानसिनि बै जा जोंहा सेथि बोसोर जायखु सेथि सान बैखालि जों मानसिनि सान हिसाबै फालिनाय जायो दा जोंहा बेयाव गिबियावनो बै सानखालि फुङावनो गासैबो गावखौ गोथार खालामनानै बा दुगैस्रां स्रां नखरजों लोगोसे गावखौ गोथार खालामना लाग्रोनाय जायो दा बेनिफ्राय जोंहा माखासे बा साफ्रोमबो नखरावनो जोंहा बै सानखालि फुजा होनायबो जायो गोबाङानो होआब्लाबो गोबां नखरानो फुजा होनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि उनावहाय जोंहा बै सानखालि फुजा होाखांनानै बा गामियाव बा नखरावनो ओ जोंहा गोदोरा उन्दैनो बोर होनाय आरो उन्दैया गेदेरनिफ्राय बोर बोर लानाय बा मान लानाय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जायो नखर नखरजों लोगोसे गामियावहाय बे हाबाफारिखौ जों लानायखौ नुनो मोनो आरो दा बेनि उनावनो जोंहा बै सानखालि बेबायदिनो सासेया सासेनो बोर होलायनाय बा सासेया सासेनो बोसोन होलायनाय हाबाफारिखौ लाखांनायनि उनाव जोंहा आरो बेनि उननि समनिफ्राय बा बै उननि अखानायनायनिफ्राय जोङो बोराइ बेन्थ बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय गासिबो ज जा नानै जोंहा बैसागो मागिनाय बा बैसागो रंजानाय हाबाफारिखौ लानाय जायो दा जोंहा बै बैसागो मागिनाय बा बैसागो रंजानाय हाबाफारियाव जोंहा साफ्रोमबोनि नखराव हायाब्लाबो जाखिनि खाथि साखाथिनि नखरफोर दङ बेयाव जोंहा बैसागो मागिहैनाय बा रंजाहैनाय जायो आरो नखर नखर हाबनानै दा बेयावायनो जोंहा नख खरनिफ्राय अनथुम महरै माइरं बा रां हरनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ द सान रंजानानै जाखिनि अन्थब मोनबोदों बेखिनिखौ ज खालामनानै जोंहा जोबथारनायाव बा जोबथियाव जोंहा थुबुरसे ओंखाम जानाय जायो। बेखौ जों नुनो मोनदों आरो जों बेखौ। खौ फालिबोबाय। थादों सिगांनि समनिफ्रायनो दा औ बैसागानो जोंनिया जोबोर रंजाथाव फोरबो होननानै फालिनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां दाथ औ औ बुंनो हागोन।
औ नोंथाङाबो नोंसोरनिथिं माबायदिहाय बा नोंसिनि ओनसोलावहाय माबायदि फालिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन जों ओ नोंथाङा दसे आगोलाव बुंलांनाय बादिनो जोंनि बे ओ ओनसोलावबो बि बिदिनो गाजा गोमजायै बैसागु बोथोरखौ फालिनाय जायो। ओ सेथि सानखालि नोंथाङा जे बुंलांबाय जे न। खराव बा बयबो गिदिरा उन्दै उन्दैनिफ्राय उन्दैनो बोर होयो। आरो उन्दैया गिदिरनिफ्राय बोर लायो ओ बेनि अनगायैबो जोङो बे सानखालि जोंनि न खरनि थानसालियाव एबा न। खरनि खेरायसालिया जोङो खुलुमग्रोनाय जायो। बेनि उनाव जोङो। औ बयनिबो बोर लायो बेनि उनाव जोंहा रायजोआव जे जोंनि थानसालि बेवहाय आरज हैनाय जायो। ओमफ्राय अखानायैनि फ्राय जोङो मोसानो थाखाय जुरि जेनो आरो अखा बे ए से अक्टनि आ बेनि उनखालिनिफ्राय जोङो न न बिदिनो मागिथिङो। मोसाथिनो आरो बिदि नो रंजायो
नोंगौ नोंगौ।
दा होमबा जों नोंथांनिफ्राय आं नोंथांनिफाय गोबां बाथ्रा मिन्थिबाय। बैसागुनि सोमोन्दै अब्ला आ आं बेखिनियावनो दोन्थसै होननानै नोंथांखौ फोरमायहरनाय जाबाय।
औ दे बि दिब्ला दोनथ'नसै गोजोन्थों नोंथांसिम दे।